हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां, नोंथांनि माथोखौ एसे लासै खोनादों।
औ मानोबा बिदि जागोनथाय नोंथां।
औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आं मोजाङै दं।
औ नोंथां, नोंथांजों दा मोसौनि बागै रायज्लायनो सानदों। रायज्लायजागोना नोंथां?
औ नोंथां औ औ। बुंनो हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला, आं बुंग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ मोसौ होनब्लाथ' जों बयबो सिनायखायोना? ओम मोसौआ मासे गांसो जाग्रा न'नि जुनार। हा बयनिबो न'खर -न'खर बांसिनानो नुनो मोननाय जायो। मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार। मोसौआ बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होयो। जेरै मोसौ हालुवाजों हालेवो। हालेवबासो माइ गायनो हायो। आरो जों मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोननो हायो आरो जों गाइखेरनिफ्रायनो बायदिसिना पनिर सुनिर मोननाय जायो।
औ नोंथां औ औ
औ आरो जों गाइखेर लोंबा जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो आरोना।
औ नोंथां
औ आरो जों गाइखेरजों साहाबो फुदुंना लोंजायो जों फुङाव सानफ्रोमबो साहाखौ लोंनाय जायो।
औ नोंथां औ
गोदो गोदाय मोसौजों नांगोल लानानै हाल एवनायखौ जों नुयोमोन। दानि जुगाव जों मोसौदो हालेवनायखौ बांसिनानो नुनो मोनला आरोना।
औ नोंथां औ औ
औ ओ गोदो गोदायनिफ्राय जोङो मोसौजों हालेवनानै बांसिन हा मोसौदो हालेवनायखौ जों बांसिनानो फोथायोमोन। जेरैहाय माइफोरा मोजां जायो होननानै नांगोलजों हालेवोबा माइफोरा मोजां जायो।
औ नोंथां औ
जुगावहाय मोनो ट्रेक्टरजों हालेवाबा माइ गायग्रा हायाबो मोजाङै गुरयै जाजोबबा बा
औ औ
औ नांगोलजों एवनाया मोजांसिन जानायखौ जों मिथिनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां औ
हाया गुरै गुरैयै जाबासो जों माइखौ गायनो हायो।
दा नों ट्रेक्टरजों हालौला औ दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला हाया गु गुरै जायो होननाया बे नोंगौ बाथ्राया सिथो नाथाय मोसौ जों हालौवोब्ला माइआ साबसिना आबादा साबसिन जायो होननाय बेनो जाहैबाय जोंहा जोंनि माइ गायग्रा हायावदि जोंहा खानस्रि थायोना नोंथां खोनादों ना नोंथां जोंहाथे जोंनि औ जोंहा दे जोंनि मा माइ गायग्रा हायाव माखासे फिसा फिसा जिबसाफोर जिब थायोना खानस्रि बायदिसिना नोंथां खोनादोंना औ दा जोंहा औ औ दा जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला बेफोर खानस्रि बायदिसिना बे जों जोंनि माइ आबादखौ जा मोजाङै ओ दै मोननायाव मदद खालामो बेबायदि जि फोरखौ ट्रेक्टरनि ओ जा नांगोल बियो दानफ्लेनानै फुथारनाय जायो आरोना नोंथां दा जोंहा औ मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा बांद्राय बेबायदि गोहोम गोग्लैया खान्स्रिफोरनाव थ' बिसोरो माइ आबादाव दैखौ मोजाङैयो ओ मा मा होनो मोनफैहोनो हायो आरोना नोंथां। गुदुं खुरनानै स' बेखायनो बिनि थाखायनो माइ आबाद मावनायाव जोङो नांगोलजों हालौवोब्ला मोसौजों अब्ला साबसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ। दा आरो नोंथाङा मोसौनि बागै बुंदोंमोन दा मोसौ होनोब्ला जोंहा न'आव फिसिग्रा ओ जोंनि मोनसे मोनसे रोखोमनि जुनार नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ नोंथां
मोसौनि जा जाथि बेयो जाहैबाय मोसौ मैसोफोराबो मोसौ बायदि बिदिनो मोसौआवनो गोग्लैयो बेफोरबो जाथिया बिसोरनि जाथिया एखेयानो दा जोंहा हाग्रायाव थाग्रा आरो न'आव थाग हाग्रा दङ जाहैबाय मोसौ जाथियाबो दा जाय मोसौ मोसौ मोसौ बलद मोसौ गाय बेफोर जाहैबाय जोंहा न'आव फिसिनानै जोंहा आबाद आबाद मावनायफ्राव बा बेफार फालांगि मावनायफ्राव जोङो बाहायग्रा जुनार दा बिसोरहा औ दा बिसोरहाबो ओ माखासे जाथि दं जाहैबाय आरो दा जत दङ जा क्रस ओ मा होनो जोङो साइन्टिफिकलि माखासे क्रस जोङो जाथि दिहुन्नाय जादों मोसौनि डिएनए निफ्रायनो। दा बेफोर मोसौफोरा इसे आपग्रेड आरोना माने जोंनि लकेल मोसौनिफ्राय माने बे मोसौआ इसे ए हयथ' बा इसे ए बोलोगोनांसिन आरो हयथ'बा इसे गाइखेरखौ इसे बुरजा होग्रा बेफोरबायदि थायो दा बे जाबाय मोसौनि जाद आरो हाग्रायाव थाग्रा मोसौ होनोब्ला जोङो जाय जाय बनगुरु ब अनगुरु माने जोङो जा हाग्रानि मोसौ होनना बुङो। आरो मैसोफोर हाग्रानि मैसो बेफोर गासैबो जोंहा मोसौनि ओ ओ बाहागोआवनो गोलैजोबो आरोना। बे मोसौनिनो केटेगरिस गासैबो दा जोंहा मोसौखौबो जोंनि जायगाफ्राव गोबां बेफार फालांगिफ्राव बाहायनाय जायो हमनानै ला माइ आबादाबो मोन बेफार फालांगि ज आब मावनायाव बाहायो दा थिग बेबायदिनो जोंहा बेफार फालांगियाव होननानै बुङोब्ला दा गाइखेर फाननाय दा मोसौनि गाइखेर दिहुननानै जों गाइखेर फानो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो मोसौनिफ्राय गाइखेर दुना गाइखेर फानो आरो माखासे मोसौ मोसौ फिसा जोनोम जायोब्ला जोंहा बे मोसौ फिसाखौ फेदेरना फोलावनानै जों फानहरो आरो बेबायदिनो मोसौ फिसिनानै जोङो मोसौखौ फाननानै आरो सोलायनाय बेबायदि जोंहा गोबां रोखोमै बेफार फालांगि जाबाय थायो आरोना मोसौ ब जोंबो ओम दा नों नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो सानदों नामा नोंथां आरो माबाफोर फोरमाय
औ नोंथां ओ जों मोसौखौ बिदिनो बायदिसिना खामानियाव हेगथाजाब मोननायनि थाखाय जों मोजां मोनो आरोना। बेखायनो जों न'आव फिनाय जायो बेखौ ओ आर आरो बैसागुआव बर'फोरा फिथागो मोसानायनि सिगां सिगाङावनो जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना
औ नोंथां औ औ
औ
दा
बिदिनो बैसागुआव बायदिसिना लाव फान्थ फथाव बिदिनो लानानै दिग्लि लेवा बिदि जि लानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो जोङो
औ नोंथां औ
जाहाथे मोसौआ मोजां मोजां थायो बेमार आजारनिफ्राय खारग'नो हायो
दा बे नोंथां बुंलांनाय बाथ्राफ्राबो सैथो जा जोंहा बर' धोरोमाव बर'फोरनि बर' हारियाव सरि जोंहा बर' हारियाव दा जोंहा बे बैसागो फोरबो फालिनाय बिनि सिगां जों सैथ्र' दाननि जोब थि खालाराव जोंहा मोसौफोरखौ लाव फान्थाव नों बुंनाय बदि गानहोनानै जोंहा मोसौ थु थुखैनाय मोनसे जोंहा हाबाफारि दङ बैस बैसागोनि दा बेखौ जोङो ओ मोसौफोरा जाहाथे बेमार आजार जाया बिनि थाखाय जोङो खालामनाय जायो नङा होमबाथां औ जाहाथे बैसो बे बोसोर गोदाननिफ्राय बोसोर जोबजासिम जोंनि मोसौआ मोजाङै मोजां थायो दा बे जोंनि मोनसे फोथायनाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो जोंहा फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा बेखौ मेनलि मोसौफोरा जोंहाथे सिगाङाव बिगुरनि बेराम जायोमोन ना नोंथां दुमालु जानाय मोसौफ्रा माबा जानाय बेफोरनिफ्राय ओ जाहाथे बेफोर बेरामा गोजानाव थाथों फोर जाया बेनि थाखाय जों बेखौ फोरबोखौ फालियो आरो बे बै दिनाव जोंहा दिगिलिथि लावथिजों जोंहा मोसौखौ बुनाय जायो जाहाथे दुमालु जानाय बेरामफ्रा खारथों होननानै
औ नोंथां औ
औ दा बेनो आरोना नोंथां। माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा नोंथां? माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा नोंथां?
औ आरो दोंबावो मिथिनो गोनांआलाय
औ दे बुंनो हागोन दे नोंथां
थां उम उम नोंथाङानो एसे फोरमाय बावलाय‌।
औ दे दा नोंथांमोननिखैलाय मोसौफोरनि फिसिनायफोरा न'फ्राव माबायदि नोंथां माने नोंसोरनि गासै गामियावनो गासै गामिनि न'खरफ्रानो मोसौ फियो ना एसे खम जानायखौ नुनो मोनो मोनदों मा बायदि दाासान्दि मोसौ फिसिनायनि हाल सालफोरा नोंथां
जा मोजाङानो नोंथां।
अ गासै न'खरावनो मोसौ फिसिनायखौ नुयो नोंथां। औ दा। आं आंनि नुनाय बायदियाव आरोना आं। जोंनि दा। गोबां न'खरानो दा मोसौ फिसिनायखौ गारनाय जा गारनायखौनो नुनो मोनदों। बांसिन फियोब्लाबो। मोसौ गाय मोसौ गाय माफा मानै फिसिनायखौ नुयो। नाथाय गासैबो न'खरावनो जों नुनो मोनला बे मोनसे। गोबां मोसौनि जोंनि हारियाव खमायलांनाय मोसौ। फिसिनाय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा फिसियोब्ला। बो। मोसौ गाय जाय मोसौआ गाइखेर होयो बेबायदि मोसौखौल' फिसिनायखौ नुनो मोनो नाथाय। मोसौ बलदफोरखौ नुनो मोनला जाय। हालेवनायफ्राव बाहायनाय जायोमोन बेफोर मोसौखौ जों नुनो मोनला गोबां बिदिनो। खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा एसेयावनो जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां एसेबनो दोनथ'नाय जाबाय अ गोजोनबाय नोंथां।
औ।